हेलौ।
अ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ
खोनादोंना नोंथां? औ औ नोंथांजों आं बैसागुनि बागै एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां रायलाय जागोन दे औ नोंथां सावरायनो हागोन। सावराय जागोन।
ओम बैसागुखौ ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबादिहै फालिनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायना हो।
थां बैसागुखौ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ जेनेबा अ मोसौ बैसागु होनना बुंङोबा जोङो मोसौखौ ओम माबायदि फैयो बा माबायदिनो खालामो बिनो हलायनाय बुंलांसै आङो
औ औ
थुखैनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जेनेबा जेरै लाउ फानथाव ओ हालदि दिगलिथि बिलाइ थाराय बिलाइ ओ फ्राय जोङो बिनि ओ फुङावनो मोखौखो दैमा एबा दैसाफोराव थुखैनो लांनायखौ नुनो मोनो ओ दैमा-दैसायाव थुखैनो लांनायनि सिगाङावनो ज जोङो आरो ओ हांगार गोसोमखौ ओ थाव गोथांदों थाव गोथां दा बेसरनि थाव गोथां जों नांगौ बेनिफ्राय जोङो जाखिनि मुवा बुथुमना लादोंमोन बेफोर मुवाफोरखौ लानानै दैमा एबा दैसाफोराव थुखैनाय जायो।
औ।
बिनिफ्राय बिनि नेक्स्ट ओ बिनिफ्राय ओमफ्राय जोङो मानसि बैसागो होननानै फालिनाय। जायो। मानसि बैसागो बैसागु बोथोराव खालार खालि ओ हिन्दु धोरोमाव बा गुरुफोरनि ओ। फोरबोआ जेरै बाथौ दुमनाय बा ओ मा बुङो फुजा होनाय बेफोरबायदिनो माबा सोलियो। यो आरो जोङो। से खालार खालिनो ओ गोदोरखौ खुलुम खुलुमना मान बावनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो। बिनि अखानायैनिफ्राय ओ गामि गामि ज' ज' मोसानो थांनायखौबो नुनो मोनो जेरै गथ'फोरनि सर' बा सिख्ला सेंग्रानि थर' बा बोराय बुरैनि थर' बोराय बुरैनि थर' थ सान थांनायखौ नुनो मोनो
औ औ।
बेनिफ्राय जोङो से खालार खालि गोदान गोदान गाननाय- जोमनाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो बा नुनो मोनो बा नुयो मा खालामनाय जायो नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बे बैसागोखौ जोङो माबायदि फालिनाय जायो।
औ।
बिदिब्ला
औ बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो बयबो बे सानखौ माने मोसौनि मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो जायो आरो बे सानखालि बेखालि जोङो मोसौखौ मोसौखौ माने थुखैयो आरो जों
औ
दैमाफोराव बिदियाव थुखैयो
औ
जों बिसोर नि फागा फागा बोरायखौ बिसिनि फागा बोरायखौ दै दै सेराव लांनानै दैमा सेराव लांनानै बेयाव बावो जोङो बिदि बाउनानै मोसौखौ थुखैखांनानै जों उम फोथाराव ह हेंगारना होयो आरो बिदिनो आरो उम आरो मोना मोना जोङो बिसोरनि थाखाय फागा गोदान लाबोयो बे फागा गोदानखौ लाबोनायखौ जोङो बिसोरनि गलियाव बावनाय जायो आरो आलारि बाथि सावनानै बावो बे बे फागा गोदान खौ आरो बे दिननिफ्रायनो बिसिनो बे गोदान फागाखौ गानहोनाय जायो आरो
औ जेरै जेरै मानसिफोराबो से खालार खालि गोदान गोदान गाननाय जोम गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गानो नालाय बेनि खायनो ओ सैथो दाननि जोबथा सान खालिबो बिसोरनि था खाय फालिनाय जायो बे बेखौ जोङो गुरना लानांगौ
औ-औ-औ बिदिनो खालामनाय जायो बेनि अखानायै बेनि नैथि सानाव आरो जों मानसिनि दिन होनना बुंनाय जायो बे मानसि नि दिनखालि जोङो बयबो फुङावनो दुगै स्रां लो बस्रां आ मा गोदान गोदान बिदिनो जि जोम गाननानै जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो बे गिदिरफोरखौ बोराय बुरै बिदि गेदेर मानसिखौ खुलुमनानै जों बोर लायो बिसोरनिफ्राय
औ
बो जोङो उन्दैफोरा मान बावो आरो खुलुमनानै आरो बिमा बिफाखौबो खुलुमो बे खालि खुलुमनानै जों बोर लायो आरो
औ
आरो बेनि उननि बेनि उननि दिननि फ्रायसो जोङो बैसागु रंजानायखौ रंजाहैयो आरो बिदिनो गामि गामि रंजायो थांनानै आरो मागियो आरो बेफोरबायदिनो
औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि माबायदिहाय बिदि
बिदिनो नोंथाङा औ बिदिनो दा बावैसो नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंनियावबो जेनब्ला ओ बैसागुखौ जोङो ओ बैसागुनि नैथि सानखौ जों मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो
औ औ
नखरफोरा गाननाय जोमनाय बा
दा मा खामदों
औ
गाननाय जोमनाय ओ जाय खौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागु बैसागु फोरबोआव ओ गाननाय जोमनाय गानो बैसागुआ बर' हौवा ओ बैसागुआ बर' हौवाफोरा गामसा गा गामसा आर'नाइ गानो गस्ला बानायो बानायजायो ओ गामसा गस्लानि खालारखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनखौनो ओ
गोथां गोमो आरो बायदि बायदि कालारनिबो गाननाय जायो जोङो
औ औ बैसागुखौथ' जों गोदो गोदाय उम गोदो गोदाय आबौ आबौ आबैमोननि दिनाव जों बैसागुखौ से दानसिमहालागै फालिनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ
औ आथिखालावथ' बेफोरबादि से दानसिमालासे फालिनायखौ जों नुनो मोनला आरो दाथ' बिदि स्नि सानसिमल' फालिनाय नुनो मोनो दा
आरो औ औ नंगौ आरो ओ बुङा जेन' बैसागो बैसागोआ से खालानिफ्राय जों मोसाबाय बेनि खा ओमफ्राय मोसौ थुखैबाय। बे खालिबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं खांनानै जानायखौ जाबोयो जायो एबा जाबोनायखौ नुदों। ओ जेरै ओरैनोथ' बुङो बेमार आजारनिफ्राय ओ रैखा मोननो थाखाय ओ जोङो ओ एकस' एकता खांनानै जानांगौ बिदिखो नाय हो मिथिगो
औ औ।
जायोबो खायफाया ओ जेरै ओ दिंखि मैगंफोरनि मैगंफोरनि नाम गुबुनो थाङोब्ला दिंखिया बे फुंखा बिदिनो मानि मुनि मान्दिया गोबां दङ माने।
औ औ आरो थाइजौफोरखौबो जायो खोमा औ जायो थाइजौफोरखौबो औ
बेदिन खाालि आरो जोङो फस्ला जायो। फस्लाजों अमा बा दाउ बिदिबो जायो आरो जोङो हम। म जौ सेरेब जखाय बेफोरथ' जोंनि माबायाव दंखायो नालाय बर'फोरनि माबायाव बेफोरखौबो जोङो लोंनाय खौबो नुनो मोनो। हा
अ बै बैसागु मोसानो थां औ। बैसागु मोसानो थांनायाव बे बैसागु मोसागिरि फोरा मा मा दामग्रा आगजुफोर लाय यो नोंथाङा एसे मिथिगौबा बुंना होलाय
जोहै जों बुंनो थाङोबा गिबियावनो खाम आम खाम, जथा, सेरजा, सिफुं ओ गंगोना हा बेफोरखौनो ओ जेरै हारमुनियाम तबला बेफोरखौनो लानानै जोङो मोसानाय जायो।
औ औ
फोरजों बेफोरनि रिंनाय सोदोबजोंसो जोंनि गोसो गोरबोआव सेराव आगजुफोर बेफोरखौ जाहा नांथार गौ आरो बेफोरजों दोबो सायो जोङो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो सोलियो जानो
औ औ बेबादिनो नाथाय ओ आथिखालावथ' बिदि खाम सिफुं लाना खाम सिफुं लानानै मोसानायखौ एसेबां माने नुनो मोनला आरो आथिखालाव
औ नंगौ
इ दामग्रा बक्स बायदि आरिफोरखौसो लानानै बांसिन मोसानाय नुनो मोनसै आरो आथिखालाव बेफोर गोदोनि औ गोदोनि बादि नियम फोरा माने एसे गोमालांनो हमबाय आरो
औ बैसागु होनना बुं बुङोब्ला जोङो बैसागुखौ ओ स्नि सानावलागै फालिनाय जायो बिदिनो जोङो स्नि सान सिमाव लगे ओ गामि गामि थांनानै जों मोसाहैनायखौ नुनो मोन नो आरो ओ जायफोरा ओ जायफोर मोसाहैदों बेनि न'खरा ओ माइरं बा फैसा बि बा हरो उम आरो खायफाया हौवा ओ हाबा जागोदान हौवा हिन्जाव बेफोरो एसे गय फाथै लानानै बिदि
औ
माइरंजों लोगोसे बिदि मान ओ मोस सागिरिफोरनिफ्राय मोसागिरिफोरनिफ्राय
औ
खौबो नुनो मोनो
औ औ नोंथां होमबा औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय लाय ओमबा बिदि ब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां
थां गोजोन्नाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे